औ खोनाबायना
औ औ खोनाबाय दे
अ नोंथां दा नोंथाङा मा खालामगासिनो दं
आं ओरैनो जिरायना दं दा
औ दे नोंथां ओरैनो दसे सम होनो हागोन ना आंनो
औ हागोन दे
औ माने नोंथांजों आङो ओ मोननैसो बाथ्रानि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन आरो सावरायनो हागोन ना
औ औ हागोन दे
अ माने जोङो दिनैयो माने ओंख्रिनि मोननै ओंख्रिनि सोमोन्दै सावरायगोन आरो ना
औ औ
मोनसेया जाबाय अनलाजों दाउ
औ औ
औ नोंथां ओ दा नोंथांनाव आङो सोंग्रोनोसै माने अनला जों दाउखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरैहाय माने संनाय जायो अनलाया मानिफ्राय जायो
औ जोंनि ओनसोलावथ जों गोबांखौनो गिबियाव माइरंखौ एसे दैजों सोमना दोननायखौ नुनो मोनो बेनिफ्राय माइरंआ जेब्ला ए से रुययो अब्ला माइरंखौ जोङो दै साफाजों गोग्गो दैजों सुनानै बेखौ दिंखियाव बा उवालाव देनानै लायो। खायफा खायफा या दानि जुगाव मेसिनावबो देनायखौ जों नुनो मोनो। बिनिफ्राय गुन्दै जाबा बि खौ लाबोनानै जोङो गिबियावनो दैखौ जोङो गुदुं खालामनानै लायो। गुदुं खालामना ला नायनि उनाव जों बेवहाय दाउ बेदरजों बा अमा बेदरजों बिदि संनोब्लाथाय जों गिबियाव अमा बेदर बा दाउखौ एवना लायो। एवनानै बेखौ एसे एव नायनि उनाव जोङो दैखौ होनानै दैखौ गोदौब्ला जोङो बेवहाय खारै संख्रै फा बानलु बेफोरबायदि देनानै जों होनायनि उनाव अन गुन्दैखौ जोङो बेवहाय एसे एसे एसेयै जोङो बेखौ सा साफ्रे नानै होनानै बेखौ स सङो आरो। बिनिफ्राय आरो खायफा खाय फाया अनला ओंख्रिखौ गोखैबो जानाय नुनो मोनो थाइगिरजों, बिदिनो खायफाया मैथाजों, खामरेंगाजों बेफोरबायदि गोबां गोखै बिला हि मैगं बेफोरजोंबो जानायखौ जों नुनो मोनो बेबायदि बे दर अमा बेदर, दाउ बेदर, बयलार आरो खायफाया ना ना गिदिर ना गोरान बेफोरबायदिजों अनला ओंख्रि दाथ' औवा मेवाइबो मोनो नालाय औवा औवा मेवाइजोंबो जानायखौ जों नुनो मोनो।
औ
आरो खायफा खायफाया सबाय जोंबो जायो अनला ओंख्रिखौ आरो खायफाया दालिजोंबो जानायखौ जों नुनो मोनो आरो
ओ औ
बिदिब्ला नोंसोरनि ओनसोलाव माबायदि संनाय जायो अनला ओंख्रिखौ एसे
औ मा होनो अनला ओंख्रिखौ माने जोंनि खिजायबो अनला संनोबाथाय मोन नांगौआ जाबाय जोंनो माइरं आरोना माइरंनिफ्रायसो जोंङो अन गुन्दै बानाय ना बे माइरंनिफ्रायसो अन गुन्दै देहननानै बेनिफ्रायसो अनला संङो नालाय ओ गिबियावनो नोंथां बुंनाय बायदिनो माइरंखौ सोमनाय जायो आरो ना माइरंखौ थामजि थामजि मिनिट बाद दजि मिनिट सोमनानै दोननाय जायो आरोना ओमफ्राय सोमनानै जेब्ला गुरै जागोन अब्ला बेखौ माने साफा सुफ होनानै माने खेरखायाव दैखौ सर' होयो आरोना दसे सम ओमफाय दा बेखौ उलारावबो दे जायो गोदोनि दिनाव दिंखि देयोमोन ओ दानि दिनाव नै दा ओ ग्रेनदार ओंखार दों आरो ना कारेन्टनि मेसिन बे कारेन्टनि मेसिन ग्रेनडाराव उननानै लानाय जायो आरो ओनिफ्राय ओ जोसा माइरंबाथाय माने मोदोमसिनो आरो ना। अनलाया बे माइरंनि अनबाथाय जोबोद मोदोमसिनो। बेखौ बांसिन नानो जोंनि ओनसोलाव दाउ बेदरजों जायो आरो ना। न'नि दाउ लकेलजों जोङो। अनलाखौ जायो। गिबियावनो जों बे माइरंखौ। गुन्दै खालामना लानाय जायो। औ। बेनि उनाव जोङो माने दाउजों संगोनबा बे दाउखौ माने ओ एवनाय जायो आरो ना? थाव एसे होनानै हालदै संख्रै होनानै। नै जोङो एवनानै लानाय जायो। एवनानै बेखौ फ्राम फ्राम एवनानै माने बेयाव दै होयो आरो। ना
औ बूं।
बे दैखौ होबाय। होनानै जेब्ला दैया। गोदौवो। अब्लाथाय जोङो। बे अन गुन्दैखौ माने दै गलायनानैबो होयो खायफाया। खायफाया आरो गोरानैबो होयो आरोना माने। दै गलायनानै फैयोब्ला अनला ओंख्रिया फेथर थाया आरो ना। आरो ओमफ्राय। गोरानै होयोबा आरो फेथर जानो नागिरो आरो।
औ।
बेबायदि। बेनिफ्राय दा। बेखौ होखांनायनि उनाव माने गोदौहोबाय थासिगोन आरो ना। गोदौहोबाय थासिगोन। एरनानै होबाय थासिगोन बेनि उनाव आरो खारै खौ होसिगोन आरो नांगौ जखानि खारैखौ होसि गोन
औ
ओमफ्राय खारै होखांनायनि उनाव जेब्ला गोदौबाय थायो बे समावनो जोङो मा मा होनो गोसो जेनबा गंगार दुन्दिया सोरबा दुन्दिया समाव दुन्दिया बोथोराव मेसें बोथोराव सङोबा दुन्दिया ओंखारबा दुन्दिया होयो सोरबा बायदि ओमफाय आरो मस्ला हाइजें सामब्राम गुफुर बेफोरबायदि होयो आरो ना ना
औ औ
बिदि होनानै माने जोङो गोदौहोनाय जायो आरो ना गोदौहोनानै बिदिनो सामब्राम गुफुरखौ होयोबा गंगार दुन्दिया होयोबा माने मोननो गोनां इसे आगोलाव होनानै बेखौ माने मोजांहै होनानै होननानै जेब्ला गासैबो संख्रि बानलु खारदैफोरा मोजांहाय नांजोबगोन अब्लाथाय बेखौ खौ माने खांनाय जायो आरो ना बिदिनो अनला ओंख्रिखौ खौ सङो आरो।
औ।
आरो बिदि सबाय ओंख्रिफोरखौ बे सबाइ ओंख्रि जे बुङो बे सबाय ओंख्रिखौबो जोंनिखि जाय खारैजों जायो आरोना। सबायजों साम' होनना बुङोब्ला जोंनि खिजाय जोबोद मोजां मोनो आरो बे सबायजों साम'खौ। माने सबाय सबायजों साम'आथ' जोंनो सबाय नांगोन फार्स्टआवनो। बे सबायखौ जोङो गथाबाथाय गोदोनि दिनाव दाथ' माने सबायखौ न'आवनो फैयोमोन नालाय न'आव नखर नखर फैयोमोन। बिदिनो सबाय गथाखौ एवबाय मोजांहाय मोदोमजासे एवबाय बेखौ माने बै रान्था होननाय दङ' बेयो दलाय ग्रा जेब्ला जोंनिया ओ कारेन्टनि मेचिनफोर फैयाखैमोन अब्ला जोङो बे रान्था होननायाव उनोमोन आरो। खायसे बायदिया रो लथाजों एबा बथलजों बिबदिनो खामफ्लाय फोराव लानानै मोनसे थखथाफोराव लानानै बेखौ ओ नाग्लिनाय जायोमोन आरो सिंखावनाय जायोमोन माने नायो आरो अब्ला थाय बियो गावस्राजोबो सबायया।
औ औ।
अब्ला बेखौ माने उलाराव खुबैयो आरो। उलाराव खुबाथाय माने बिनि सबाइनि गोसोम गोसोमदि बिगुर थायो बे बिगुरा सा फा खारो आरोना। जेब्ला माने जावस्रोखांगोन अब्ला बेखौ सुनानै माने संनाय जायो आरो दै गुदुं होनानै।
औ।
गुदुं होनानै बेखौ रुबाय थायो सबायखौ। सबायखौ ओ रुनानै माने सामुफोरजों संबा सामुफोरखौ माने सायनानै दाखोन गारना नै बिनि ओ लानजायखौ दानस'नानै एवफ्रामनानै माने बे सबायाव होदलायो आरो जेब्ला सबाया रुइनानै खारै होनानै ओ जेब्ला दोलो दोलो जायो बे सबाया माने रुइजोबो अब्ला थाय बेखौ खारै होनानै माने बे सबायखौ माबाखौ सामखौ होसननाय जायो आरोना सामखौ मोजां से माने होसननानै बेखौ ग्लब ग्लब गोदौ होनाय जायो मोनजासिम ओमफ्राय गोदौ होनानै बेखौ माने ओ जोबोद ओ मोजांहाय गोदौ होनायनि उनाव जा ओ ओंख्रियावदि जा जा होयो जेरै सोरबा बायदिया हाइजें बिलाइबो होयो दै सबाय ओंख्रियाव
औ औ औ
ओ बिदिनो मस्ला ओमफ्राय गंगार दुन्दिया होयोबा साबसिन मोनो आरोना।
औ औ
दोमनाया साबसिन जायो। बेयाव माने गासैखौबो बे खारै ओंख्रि नालाय बे खारै खौ माने बयनानो सबायाइ ओंख्रि अनला ओंख्रि होनबाथाय खारै नालाय बे खारैखौ नांजासि मा होयोब्ला माने सबाय ओंख्रि अनला ओंख्रिफोरा जोबोद मोजां जायो आरोना गोथाव जायो। ओ माने गोदोनि ओ आबौ आबैमोना आइमोना माने बिसोरो खारै ओंख्रिखौ साबसिन संनो रोङोमोन आरो ना। ओमफ्राय बिदिनो सबाइ ओंख्रिखौ ओ मोजांहाय गोदौहोनानै ओमफ्राय जेब्ला खारै सं ख्रि गाससिबो नांनाया कारेक्ट जागोन अब्लाथाय बेखौ माने खांनाय जायो आरोना ओमफफ्राय बेखौ माने जेब्ला मोनो अब्लाथाय जायो आर जानाय जायो आरो बे सबायाइ ओंख्रि साम' ओंख्रिफोरखौ। आनिफ्राय दा ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव माने साम'फोरखौ
औ।
ओ सबायजों सङो ना सङा?
औ जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो सबायजों साम'खौ जों जानायखौ नुनो मोनो आरो। जोंनि ओनसोलफोराव खायफाया अनला ओंख्रियावबो होनानै जानायखौ नुयो आरो खायफाया दालिजों जायो। खायफाया जोगोनार। फोरजोंबो जानायखौ जों नुनो मोनो आरो। साम'खौ।
दानाथ' जोंनि औ औ औ।
ओ दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना नोंथांजों सावरायनायखौ।
औ औ जागोन दे।
औ दे
औ।